औ खोनादों नोंथां ओ नोंथांनो कल खालामदोंमोन आंङो। मोनसे आयदानि सायावहाय सावरायनो होननानै नोंथाङा रायज्लायनो हागोनना दसे सम? औ दा नोंथां जोङो बैसागु फोरबो फालिनायनि सायावनो एसे सावरायलायदिनि बिदिब्ला सानै
औ औ हागोन दे हागोन दे।
बिदिब्ला आंनो जागायसै नामा नों थां दे जेरै जोंथ' बर' हारि हिसाबै मिथिखायो जाहैबाय बैसागु फोरबोआ मा बैसागु फोरबोआ जाहैबाय ओ बर' हारिनि गोदो जोंनि एखेबारे मोनथियै समनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौमोना मोनसे फालिबोनाय बोथोरारि मोनसे फोरबो बा हारिजों सोमोन्दो गोनां बोथोरजों सोमोन्दो गोनां थांना थानाय जिउ खुंनाय आरो हारिमु राव थुनलाइ गासैखौबो लानानै सोमोन्दो गोनां बे मोनसे गाहाय फोरबो होननानै जों बुंनो हायो आरो। ना नोंथां बैसागु फोरबोखौ औ। दा बैसागो फोरबो होननानै बुङोब्ला जोङो बेखौहाय बैसाग दाननि सेथि खालारनिफ्राय फालिनाय जायो बिराद गाजा गोमजायै आरो बैसागो फोरबोखौ बैसाग दाननि सेथि खालारनिफ्राय फालियो। आरो बियो बुंनो थाङोब्ला जोंनि आसाम हादरनिनो जोङो गोदान बोसोर हिसाबै बैसाग दानखौनो लायो नालाय। बेखायनो बे सेथि खालारनिफ्राय गोदान बोसोर हिसाबै बे आसामनि गासै सुबुंफ्रानो बेखौ ओ बैसाग दानखौहाय बा बैसाग दाननि सेथि खालारखौहाय ओ मोनसे फोरबो हिसाबै फालियो दा बेबायदिनो बर'फ्राबो जोङो बैसागो फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो।
नोंगौ।
बैसागो फोरबोआ बर' हारिनि ओ थांना थानाय जिउ खुंनाय बेबायदिनो गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय माखासे नेमखान्थि गाननाय जोमनाय राव थुनलाइ ओ देंखो दामनाय देनाय गासैखौबो लानानै मोनसे ओ गोसो बोनो हानाय एबा सोमोन्दो गोनां मोनसे फोरबो जाय फोरबोआ जोंनि हारिनि नेरसोन आरो ओ मिथिंगायावदि बर' हारिया गोदोनिफ्राय थांनानै थाबोदों बेखौहाय मोनसे ओ रोखायै बिदिन्थि होनाय जायो आरो। बैसागो फोरबोखौ जेरै आं बुंदों बैसाग दाननि सेथि खालार खालि ओ फालिनाय जायो। बे समावहाय मिथिंगाया ओरैबायदि नुथाय जायो जेराव मानि बिफां लाइफां दाउसिन दाउला एखेबारे बयनिबो गोसोआ रंजानाय सम बोथोराबो ए फाराब गुदुंबो जाया बे समाव जोबोद गुसुबो जाया मानि थिग थाग बोथोर जायो आरो। गुदुं नंजोबा गुसु नंजोबा बिदिनो अखाबो एसे-एसे हायो बारबो बार रो बेबायदि मोनसे बोथोर जाय सुबुंनि गोसोखौ उसाव बादाव आरो रंजाखांनायावहाय जोबोद ओ सोमोन्दो गोनां बेबायदि आरो। बे समावहाय बोथोरनि नुथायाबो ओरैबायदि सोमखोर समायना जायो बिफांनि बिलाइफोरावहाय गोरा गोदान बिलाइ सिरियो माबा खिलियो। आरोबाव लोगोसे बिलाइ बिलाइजों लोगोसे फिथाइबो थायो बबेबा बबे बा आरो बिबार बारो बिनिखायनो एखेबारे बिफां लाइफांफोरखौ जोङो जोबोर समायना नुनो मोनो आरो। बेखायनो दाउसिन दाउला बेरेफ्राबो सिखिरिफ्राबो बिफांफोरावहाय बानानै बिरनानै बिदै सोबनाय बिबाराव ओ बिदै सोबनाय फिथाइफोर जानाय आरो ओरैबा ओरै बिरनायफोरखौ जों गोबां नुनो मोनो बे बैसागुनि गोदान बोसोराव। दानि आं ओ बैसागु बोथोरखौ मारोरै फालियो बेखौ एसे खोन्थानोसै नोंथांनो जिहेतु ओ बैसाग दाननि सेथि खालारनिफ्राय बैसागोखौ फालियोब्लाबो सेथिनि सिगां बैसागोनि सानसे सिगांहाय मोनसे फोरबो लानाय जायो आरो। बे फोरबोआनो जाहैबाय जोङो ओ संक्रान्ति होननानै बुङो जोंनि ओनसोलाव बेखौ। ओ नोंसिनिजों मा होनो आं मोनथिया नोंथांजों सम ख्रान्ति होननानै बुङो आरो औ संक्रान्ति दिनावहाय मा खालामो बैसागुनि सानसे सिगां समाव नोंथां जोंनिजों ओरै एखेबारे गोखा गोखै जायो नालाय ओयदिनखालि।
औ-औ।
ओ खाथि खाला गामियाव थानाय हाग्राफोराव बा लामा-सामा बागान फोरावहाय जोङो एखेबारे माखासे मुलि हारिनि मैगं थाइगं आरो गोदोनिफ्रायनो आबैमोना दोरोङारि बायदि जाबोनाय ओ बिदिनो बिलाइफोर खौ खानानै मुलि हारिनि बिलाइफोरखौ खानानै ज' खालामनानै जायो। खमावबो सेजौनिबो बारा एबा सेजौनिबो बांसिन बिफां लाइफांनि बिलाइफोरखौ खांनानै ज' खालामनानै बेखौ संजानाय जायो आरो मैगं बायदि। बेखौहाय सोरबाबा अमाजों जायो सोरबाबा गुबुन गुबुन बेदरजों जायो खिन्थु बर'फोरनि फेभरिट बेदर हिसाबै अमाजों बांसिन जानायखौ जों नुनो मोनो आरो बिदिनो ज' खांलायनानै रायजोआवहाय बेखौ संलायनानै जायो बेनिफ्राय बेनि सा से उनाव एबा आरो बुंबावनि आं संक्रान्तियावनो मोनसे हाबाफारिखौबो लानाय जायो आंबाव मोसौ बैसागु ना माबा होनो जोंयाव ओ बेखौ ओमफाय मोसौफोरखौ लांनानै माने दैयाव थुखैहैलायलायनाय जायो आरो फिथाइ सामथायाइफोरखौ हाखावनानै माला गान नानै बेखौहाय दैजों सारनानै माखासे गान खनलायलायनानै बिदिनो गोदोनि दिनाव मोनसे देंखोबो दंमोन लाव जा फान्थाव जा होनलायलायनाय बोसोर बोसोर एरबाय जा बेबायदि होननाय मोनसे सि ओ रोजाबोमोन आरो माखासे खुगा मेथाइफोर खौ रोजाबनानै मोसौखौ थुखैनाय जायोमोन बेनिफ्राय बिनि अ खा नायैनिफ्राय मानसिफोरा मानसि बैसागु जानोसै दानिया मोसौ बैसागु जोब नायनि उनाव मानसि बैसागुनिफ्राय मानसिफोरा बिदिनो बैसाग दाननिसो थि खालार खालि मोनसे ज' जालायनानै रायजोआवहाय आहुथि हेलायनाय जायो आरो ओमबावहाय बयबो गिदिरफ्रा उन्दैफोरखौ ओ बोर होनाय उन्दैफ्रा गेदिरफोरखौ सनमान लानाय बेबायदि हाबाफारि जानानै बिनिफ्राय बयनिबो न' न'खरावहाय गामि गामि थांनानै हाबैलायनाय हो ओ बिदिनो रंजालायनाय मोसालायनाय बिदिनो माखासे दामजुफोर लानानै खाम जथा सिफुं सेरजा आरोमफोरखौ लानानै जाबख्रिं थरखा बेफोरखौ लानानै गामियाव न'खर न'खर हाबनानै मागिनाय जायो आरो नोंथां बावहाय जोङो ओ जि थु नेमखान्थि बायदियै गामि ओनोलाव गोदोनि फ्रायनो मोनसे हाबाफारि जों नुयो जेरै ओ जौ गोरान गिसि लोंलायलायनानै बयबो रंजायो मेहेरगोनां गान खनलायनानै रंजायो खुगा मेथाइफोरजों बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लायो आरो न'खर न'खर आरो सोरबाबा माइरंबो एसे एसे खाङो आरो ओ रांबो गरफा गरनै हरलायलायनाय जायो आरो जाहाथे बैसागु जोबनायनि उनाव बिजों ज' खांलायनानै रायजोआ मोनसे लावखार ओंखाम जानाय बायदि जाफिनो आरो बेबायदिनो स' था खनसेहा लागै बे एखे हाबाफारियानो सोलिबाय थानाय जायो आरोन जोंनिथिं बैसागु बोथोराव दा नों थाङाबो एसे बैसागुनि सायाव हरै नोंसिनिजों माबोरै खुङो बा बैसागुनि याव नोंथांनि एसे रोंमोनथायखौ एसे बेखेवनानै होदो नामा नोंथां
औ औ हागोन दे दा बैसागुआथ' ओ सब जायगायावनो एखे जायो खिन्थु माखासे जानाय लोंनायफ्रा माखासे रंजानायफ्रा एसे आलादा आलादा जानायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो
औ नोदां
बिदिनो जोंनियावबो बेबायदिनो ओ मोसौ मोसौ बैसागु दङ मोसौ बैसागु समावाय मोसौ अ
औ नोंथां
फुंनि समावनो जोङो आ गलिनिफाय होखा होलांनानै मे बे समावहाय जोङो मा खालामनांगौ मोसौखौ जोङो ओ हायोब्ला दुरुं गोदान होनांगौ आरो मो बा मोजां जायो आरो आफाय मालाबा स समाव होस्लाबनोबो हाया जायो ओमफाय ओ बेजों लोगोसे जोङो मोसौ बैसागु समावहाय जोङो मोनसे फोथायनाय आरोना जोङो लावथिजों नुनो मोना होननाय मोनसे फोथायनाय दं आरो दा माने बिनि जायगायाव जोङो बै मोनसे गांग्रिन टप होननाय मोनसे दंफां दङ
औ
बेखौ जोङो बेखौ दानना लानानै जोङो माखासे फिथाइ सामथायाथ' थाबाय नालाय बेयो
औ नोथां
माबा लाव थाबाय फान्थाव थाबाय माखासे थाबाय
औ
ओमफ्राय बेखौहाय जमा खालामनानै जोङो दैमाफ्राव बा मोजांसिन जायो आरो दै माबायाव होनानै थुखैनानै आरो बुस्रां बुसथ्रिं खालामनानै माने खाहैनाय जायो आरो बेबायदि खालामोब्ला मा जायोनो बे मोसौनि सानाय सुनायफ्रा एखेबारे माने स्रां जाजोबो माने बे मोनसे फोथायनाय आरो माने औ औ आरो बेजों लोगोसे मालाबो गानायहोयो मालाया-मालायाया बे बिबार गोनां माला नङा आरो। जोंनियाव जोंनिखौ होनदों आरो ना आङो।
औ नोंथां।
लाव फान्थावखौनो सुजाबनानै मोनसे माला।
औ नोंगौ नोंथां बे जोंनिजोंबो बिदिनो खालामनाय जायो। फिथाइ सामथाइखौ आरो ना नंगौ-नंगौ।
लाबोनानै गलिफ्राव थेबनानै दोनफैयो अबेबा थेबनानै दोनफैयो नानै दोनफैयो आरो माने थेबाबाबो जायो खिन्थु माने थेबनानै दोनफैनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो।
औ नोंगौ।
ओ बेनि उनाव नेक्स्ट दिनावहाय। मन्दिर-मन्दिर बा न'खर-न'खर गासैबो फुजा होनायखौ जों नुनो मोनो आरो। गोदान बोसोर हाबो नालाय गोदान बोसोर हाबनायजों लोगोसे।
औ।
उनावहाय एखेबारे मोजां मोनसे ओ थांखिखौ लानानै। इसोरनि सेरावहाय हान्थु खेरायनानै बोर बिनानै ओ गिदिरखौ खुलुमनानै उन्दैखौ बोर होनानै।
नंगौ नोंथां नंगौ।
माबा खालामनाय जायो आरो बेनि उनावबालाय बिराद गोदान बोसोर नालाय। बिराद उन्दै गेदेर बयबो खाम सिफुं लानानै जमा-जमा आरो बेजों लोगोसे एफा एनै लोंनायखौबो जोङो नुनो मोनो आरो।
नोंगौ-नोंगौ नोंथां।
बेखिनियानो जोंनियावबो बेबायदि सोलियो आरो।
औ फ्राय गासिबो ओनसोलावनो बैस सागुखौ बुंबाय एसेब्लाबो एखे फालिखायो खारन बर' हारिया गासिबो गोदो निफ्रायनो मोनसे नेमखान्थिखौनो ओ ओ मोनसेनो खौसे खौसे फालिबोनायहाय जोङो बे एखेखौनो जेरावबो ए एबाबो फालिनायखौ नुनो मोनो हयथ' बुंनो हागौ मा खासे फिसा-फिसौ ओ गोदान ओ हाबदेरबाय बा सोरनाबा माखासे गोजाम हुदाखौ बावलांबाय बेफोरबायदि थेवबो बे फालिनाय नि माखासे खान्थिफोर एखेयानो होननानै जों बिदिब्ला बुंनो हायो नोंथां नङा होमबा नोंथां? औ जिहेथु नोंथाङा बुंबाय गासैबो जोंनिजों बा जोंनि ओरै ओनसोलावहाय माबायदि खुंफुङो बे गासिबो एखेयानो जोब माद ओ बिदिब्ला जोङो बैसागुनि सायावहाय एसेब्लाबो सावरायलायनो हाबाय नङा होमबा नो
औ औ औ औ बैसागुआव ओरैनो ओ सानबैसे फालिनाय जायो नोंथां मोनथिं?
ओरै जोंनिथिं ओ ओरैनो गोदोनि दिनावथ' बुंनो थाङोब्ला सप्ता खनसेखौ फ्राय फालियोमोन नाथाय आथिखालावहाय सप्ता खनसे नामावल'सै होननाय बायदि बुंजायो आरो ओं मानोना गोबां हाबाफारिफ्रा सप्ता खनसेसिम थांला सानबा गाहामावनो फोजोबनाय जायो आरो नाथाय बैसागुनि बेोहौआवआ बे सप्ता खनसेसिमहालागै थाबाय थायो जोंनि ओ
आतसा-आतसा थायो थानायालाय खिन्थु ओ माने खोब मोसानो बानायखौ जों नु नुनो मोनसै आरो आथिखालावनो माने मोसायोब्लाबो माने अबेबा थाखुमानाय अबेबा माबानायखौ जों नुनो मोनसै आरो
थारैनो बिदिब्ला समाबो जाबाय नोंथां। बैसागुनि सायाव सावरायलायनानै नोंथांनिफ्राय गोबां मिथिनो मोनबाय बेनि थाखायनो नोंथांसि रोजा-रोजा साबायखर थाबाय आरो नोंथां दे नोंथां।